हेलौ
औ मा होनदों
औ
मा खबर
खबराथ' थिगानो
खबरा मोजां ना
औ मोजां नोंहा खबरा बोरै
खबरा मोजाङानो आंनियाबो
आतसा
ओंखाम जागोनना जायाखै
ओंखाम जाखांबाय
मा ओंख्रि जाया
उम अमा बेदर ओमफ्रायहायो नारजि दालि जहल नोंहा मा जानाय
आंनिया माबासो माहोनो दालि ओमफ्राय मैयानि बेदर लाबोनाय दंमोनलै मैया मैया जादिया माने जों लोगो सानै थायोना रुमाव लोगोआ बेलगाव थांदोंमोन जानाय जादिया आं जायगाय एवफ्राना दोनदोंमोन गरमनि सेबां सेबां जादोंमोन आरोना होनबाबो एवफ्रामना दोननानै
ओम दाबाय दाबायदियावथ' गरमजों से सेवनो नागिरोना
उम ओमफ्राय सोर सङा
आं संदों आं संदों
मा ओंख्रि होन्दोंमोनलाय
नार्जि अमा दालि
नारजि अमा दालि
हम
मा मारै संनाय खोनथालाय
ओम नारजि ओंख्रिखौ
हो
नारजि ओंख्रिखोथ' नों मोरै सङो नारजि ओंख्रिखो
आं नारजि ओंख्रि संनो रोङालै ओम नारजि ओंख्रिखौ संनो रोंगो ओ माबा ए दायरेक्ट होखाना संनो रोंगोन आं माने
आ
खोनादों आरोना बिदि सङो होननानै नारजिखौ होखाबाय दै होखाबाय खारै होखाबाय खारै होयोना नार खारैहोयो ना
औ खारै होयो
ओम बेयाव होखाबाय दडाइरेक्ट दडाइरेक्ट होखाना एवख्रना लाबाय बेदरखौ
ओम
फेब्रंना लानानै लास्टाव नार्जिया गेलेजोबगोना इयो
ओम
गिलाया गिलिजोबा होमबा गिलिजोबबाथाय गारना होबाय
ओ माखौ गारना होबाय बेदरखौ
अ एवफ्रामना होनायखौ नङा होनबा इदि
नोंगो खोमा बिदिनो औ औ बिदिनो इसे बेलेग बेलेग जायोना बेलेग बेलेग जेनेबा आंनि संनाय स्टाइला बेलेग नोंनि संनाया बेलेग बिदि जायोना
नोंनि संनायखौ खोनथालाय
आंना बिदि सङो मा होनो नारजिखौहाय नारजिखौ आराम सायबाय दैयाव सोमनानै दोनबाय ओमफ्राय हायो बिनि उनाव हाय ओ मा होनो नारजिजों खारैजों रुबाय दै होआ आरो आं ए नारजिखौ सो सोमनानै दोनबाय ना सायनानै आरामनो सोमबाय दुइ घन्टासो सोमबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय नारजिजों खारैजों रुबाय आंना दै होआ नोंना किनथु दै होयो होनदों आंना दै
औ
खारैजोंनो बिराद मोजां
आं संनो मोनाखैलै खोनादोंसो माने इदि इदि सङो होननानै उ ओमफ्राय आरो
उ एबार आं खोनथाबायना नोङो रोंसिगोन बिराद मोजाङै
आतसा ओमफ्राय दख'ना दख'ना गानगोन गाना नोंलाय दख'ना गानगोन गाना ए जिन्स लंपेनबो गानो दां
औ गासिबो गानजोबो औ गानजोबो गासैबो
आरो
बर' सिख्लाफोरखौलाय दख'ना गानबासो मोजां नुयोना
उ मोजां नुयोथ' र'
उ
हेलौ
उम
ओमफ्राय आरो दालिखौ दालिखौ बोरै सङा खोनथादो दालिखौ
दालिखौ दालिखौ रुनानै संबाय आं दालिखौ ना मा माबाजों थावजोंहाय जाया आरो ना
ए रुनासो जायो होमबा आं दालिखौ रुना जायालै दालिखौ मादै रुयो रुना जायो खोन्थालाय
दालिखौहाय आ मा होनो दालिखौ सुबाय दैयाव होबाय ओ संख्रि होबाय हालदै एसे होबाय जाबाय
आ बानलु होआ
उम ओ बानलु होबा होजाबाय बाराबो जाजायाना झलाव जानो हायाना बानलु गोसाबा माने आङो आरोना ओमफ्रायहायो सामब्राम होनोबा होदो जाबाय रुदो बिराद गोथाव जायो न'नि न'नि बा थ थावसिन जाबावोसो
न'निबा गोथावजासि नो होमबा
न'नि बा गोथाव जायो
आतसा ओमफ्राय दा गोलोम बोथोरनि गिदिंनो थाङाखै होनबा दावबायनो थाङाखै जेरावबो
ओ थांगोन थांगोन एसे उनाव थांगोन जाथ'वाखै नालाय दायो टाइमानो जुलाइआव थांगोन जुलायाव
जुलाइआव मा जायगायाव थांगोन जेनेबा
थ' माबायाव थांनो नागिरदों जों ओ दार्जिलिं थांनो नागिरदों औ
मा मा
दार्जिलिं नोङाबा माबा माबायाव थांगोन ओरै मा होनो आइजलाव
आय जल खाथि जायोना दार्जिलिंआ दार्जिलिं खाथि जायो नामा थांफेरनो मोनाखैलै आङो बेफोर जायागायाव आरो मा मा जागा गिदिंखो
थांनांगो बिदिनो गिदिंनायाथ' गिदिङाखै एफाराब गिदिंआखै आं
ए
दासो गिदिंगोन माने टाइमबो मोनान नालाय
आसामनि बाहेरावसो गिदिं मोनदों आङ आसाम बाहेरायाव दिल्लीफोराव दिल्ललियाव थांबा ए मुम्बाइ
उम
गुजरात माहाराष्ट्र
उम
उम बेयावलसो
मोजांना जायगाफ्रा
मेघालय आव थांबाय मेघालय नागालेण्ड थांनो मोनदो
उमहो आं नागालेण्ड थांफेराखै उम मेघालय थांबाय आङो बिराद थांबाय मे मेघालयआवबा थांबाय
मेघालयआव आं खोननैल' थांबाय आं
उम
उम माग्राय नाङा मोजां ना
उम बिराद मोजां ना जायगायाथ' बिराद मोजां माने जों दा गरम बोथोराव बाहायनो थांनांगौ बिराद मोजां जोंनो थान्दा नालाय जायगाया
उम पिकनि जानो थांदोंमोन नामा
ओरैनो बेरायनो थांबाय थायो पिकनिक थ' नङा बेरायहैयो
मेघालय मा मा जागा नायखो जेनेबा
मेघालया आं थाङो बिराद थाङो खिन्थु आं जायगाखोनो गोसोआवनो थाया मानोबा
उम दालाय मा खालामबाय थादो
दाथ' ओरैनो दङ
ओरैनो दोङो नामा
उम
उम अखा हागासिनो नामालै आसामाव
अखा हायाखै
आ दा सान्दि हाबाय थाय थायाखै होनबा
दायो सान्दुंसो दुंगासिनो अ दायो अखा हायाखै सान्दुं दुंगासिनो बिराद सान्दुं गरमानो बाराथार
नै जा जों थानाय जायगायाव दा अखायानो हानो रोङाखै हानो नागिरो थायफेर'नानै गैया हाया ओंखायनो
सान्दुङाथ' बिराद नोंसिना बिथिं
हा
सान्दुंथ' बिराद गोसा
सानदुं गोसा ओं सानदुं गोसा जायोना
उम खोनानो मोनदों बिराद मोदोमफ्रानो खामनो नागिरजोबो बाहेरायाव ओंखारबाथाय
मोदोम खामोथ' आरो
हम
बारा ओंखारनाय जायाना रुमनिफ्रायनो
उम
उम
थानो माबायदि ओरैनो हजों
थानो मोजाङानो थानो मोजां माने दा खामानियाव थांनाय जायोना जोङो डाइरेक्टलाय डिउटियाव
उम
डायरेक्ट डिउटियाव थांनाय जायो डिउटियाव थांलायबाय फैलायबाय उन्दुलायबाय जालायबाय थांलायबाय बिदिनो आरो नाइटआवसो मावो ना दा सानजालायबाय आरो
खैथायाव फैयो खैथानिफ्राय खैथासिम
बार' घन्टालै मा होनदों सातथानिफ्राय मोनानि सात साततानिफ्राय
हम
फुंनि खातता
आतसा
ओं मेचिन सलायनांगौ आरो ना
उम
उम गारिनि पार्स बानायो जे
होम
कारफोरनि अट'मेटिक पार्ट
अ
उम बेयाव माने अपारेटर मावो आरोना जोङो
मोजां
उम
ओरैनो थानो नाङा मावनांगौ बिदिनो माबा नोङा माबा
हायालै मा खामानि मावनाव अक्ट'बराव थांसै एबार गिदिंहैनोसै बेरायहैनोसै सिख्लाफोरदो
न'आ बहा नोंसिना
हा
न'आ बहा
जोंनियाना ना जोंना तामुलपुर
अ
उम खाथियावनो
उम
उम दा अक्ट'बराव थांसै गिदिंहैनोसै एबार ओमफ्राय मायबा बुंदो
ओमफ्राय थिगानो बेरायनानै फैदो मोजाङैहाय खामानिल' मावबाय थानो नाङा बेरायनांगौबो एसे
उम उम कलेज फरायगासिनो ना
आङो नोङा
मा
आं मावगासिनोसो
हा
आङो मावो खामानि मावो
आतसा जब मावो आरो
औ
गभरमेन्ट
नङा
प्राइभेटआवनो नामा उम प्राइभेटावना
उम
जोंनियाबो इदिनो खस्थ' नङा दां आद खनथालसो दां
सोरना आंना
उम
स्कुल टाइम आं स्कुलाव मावो नालाय
आतसा
अ दुइथासिम
उम टिसार आरो
औ
ए मोजाङानो होमबा
उम
उम दे होमबाना सम जाबायना
उम टाइम जाबाय ना अके